अ औ नोंथाङा मा खालामदों
ओरैनो जिरायलाबायनानै दङ
अ गरम गरम जुनायखौथ' फेनाव थानानै मबाइलखौ बेसे नायबावनो साननानै फन खालामदां नोंथांखौ
औ औ
नोंथाङा गरमनि जेरावबो बेरायहैथ्राखै नामा दुगैहैथ्राखै दैसाफ्राव
दैसा जोंनि खाथियाव दैसायानो गैया दुगैफेराखै ओंखायनो
ए हरै सरलपाराथिं थाङा मानसिफ्राथ' बिराद थांहोसोगार नाय नुयो मबाइलाव
थांनाय जाया आंबो नुयो नुनायफ्रा खिन्थु थांनाय जाया
आंबो थांनाय जाया
थाङा गारिबो गैया मटरबो गैया नालाय
औ बेनोथ' प्रब्लेमा
आर गरम
आरो नोङो पाब्लिक बासाबो खम खारोना बे जायगाथिं
खार खनसेल' खारोदां
औ एफ एभेलेबेल खारनायबा थांब्रबनानै माबा हैैजायो
औ
पाब्लिक बासजों खिन्थु दा पाब्लिक बासबो खेबसे जायखिया बिसिनिफ्राय खेबसे फैयो थाङो खेबसे बिदिनो खोमा।
औ
आरो ओरैनिफ्रायबो खेसे थाङो हरैनिफ्राय खेबसे फैयो बेबायदिल'नोनदां।
एह एह
आरो लामायाबो बे गिथावथाव जायोना लामा हाग्रा बारिजों।
औ
ला हाग्रा बारियाबो बे सिखनाझार हाग्रायाबो
औ
गोलाव जाथारोना
ओं गोलाव जायो जानायालाय।
आरो सिखोना जोहोलावनि मुथिखौ नुवाखै नोंथाङा?
नुफेराखै थांनायानो खनसेल' जादोंनाा आगोलहाय बारा थाल लानाय जायाखै।
रैहाय उथाफानि मन्दिरनि ओरै सोनाबनि लामाजों थांनांगौ एसे गोजानानो जायो बेबो। बे मुरथि बानायनानै दोननाया मुरथि बानायनानै दोननाया
मिथिया आं नुवाखै थाल लानाय जायाखै खनसेल' ओरैनो कलेजनिफ्राय पिकनिकआव थांनायल' नालाय।
अ आं नुबाय नुनायालाय।
एह
थांखांबाय जों बेरायहैखांबाय।
औ औ
आरो नोंथाङा बे सिखनााजार लामायाव सिखिरि जमा जमा बानाय नुवाखै नामा?
नुवाखै डाइरेक्टल' थांनाय जादों।
एह डाइरेक्टल' थांदों?
औ माबायाव नुबाय आरो भिडिअफ्राव नुबाय आरो। बे सिख्रिखौ ओमफ्राय बिदिनो इउटुबाव निउसफ्राव नुलाबायो। बे मानसिफोर पाब्लिकफोर बेरायनो थांनायाव माबाया गारि सालायनायाव सिख्रिफोर सौग्रावला बायनानै थैनाय। गोबां थैबाय होननानै मिथिलाबायदों आरो।
नोंगौ जमा जमा मोनसे जायगायाव ओंखारसोगारो आरो।
औ औ
आरो जों बेरायनो थांनाय समाव गल्डेन लेंगुरखौबो नुलांदों जोङो।
एह
इदिनो दाउराय दाउरायबो नुलांदों। आरो मैदेरखौबो नुलांनाय जादों आरो।
एह
थांनायाव जेबो खालामाखै बिफां सायायाव दंबाय थायोमोन मानो
औ गलडेन गल्डेन लांगुरखौ नुफेर बायनाय जायाखै आं दिनैसिम।
ए जों नुदों बिफां दालायाव दंमोन आरो बेयो
ए
गारिजों थांनाय नालाय लासै सालायनाय जाया नालाय जायखिाया नुलांदों आरो नुुलांनायल' फट'फोरबो खेबनानै लाबोनो मोनाखै। हास्लाबानो गारिजों
जोंबो थांनाय समाव
गिथावथाव नालाय। औ गिथावथाव नालाय ओंखारबायनानैबो
खेबनानै लाबोजाया गिनोबो ओंखारलायलाङो लामाखौ
जानला मोनन जानला मोनला खेबनानैबो लाजाया ओंखारलाबायनानै गारि बे मैदेरफ्रा लोगो मोनसन बायोबा
औ बेनोथ' आदाबाना दा माबा टाइगार ओंखारदों होननाय खोनादोंमोन आं।
बाव
औ दाख्लै समफ्राव
दाख्लि मालाबा खोनादोंमोनदांलै बेदि होननाय खोनादोंमोन आं।
ओंखायनो गिहरनो ओंखारो औ निउसाव होनाय बायदि मोनदां
औ खोना
निउसआव बादि औ
नुथाराखै नुनाया मालायनिफ्राय खोनादों आरो आं।
आंबो खोनादों आंबो नुवाखै जायखिजाया फट'खौ निउसाव खेबनानै हगारनाय बायदि मोनदोंमोन आं।
ए ए औ औ
गिथावथाव जायोना बेफोरबायदि हाग्रायाव।
औ गिथावथाव जायो।
उम ओरैबो मोनस'वा ओरैबो मोनस'वा।
औ औ
जारला उल्था पानिनि मानसिफ्रा इसेबायफोर खस्थ' जाथारोन्दां
जायो खोमा मारै मिथिबावनो।
उम
थांफेरनोबो मोनफेरबायाखै हरैजायनि मानसिफोरबो सिनायनाय बे गैया जाहैबाय।
थाङो जोंनिफ्राय गारि गोनांफ्रा बेरायनो।
औ दाथ' बिराद थाङो।
लामाया दा एसे साबसिन जाबाय होन्दों नामा।
साबसिन औ साबसिन जाबाय होन्दोंदां मोजां जाबाय।
आगोलावथ' गाज्रिथारमोन नना लामाया।
आगोलावथ' बुंनाङा जों बे खनसे थांनायाव लामाया
उम दा मोजां जाबाय होननानै रायलायनाय खोनादां मानसिफोरखौ।
औ, थांसावदोंबो बिरादनो।
उम। खिन्थु आं दैसिम थांनाय जायाखै आरो।
ए ए ए।
बेरायहैदोंबाबो दैसिम थाङाखै, बे दुगैग्रा दैसिम थाङाखै आरो बे सिखोना जोहोलावनि मुर्तिसिम मन्दिरसिम
औ।
ओरैनो बेफोर बिदियावल' बेरायनानै फैनाय जादों।
ए ए।
दैसिम थांथारनाय जायाखसै दुगैग्रा दैसिम।
डाइरेक्ट जोंहा डाइरेक्ट डाइरेक्ट दैसिमल' थांनाय जादों।
उम बेलासि बेलासि ओरैनो बेलासि बेलासि जाखांनानैसो थांनाय जादों नालाय जों बेहाय दुगैनो होननानै थांथारनाय जायाखै नालाय ओरैनो बेरायनो होन्नानैसो थांनाय जादोंमोन।
नायद्लानो होननानै ओरै
औ औ नायद्लानो ओंखायनो दैसिम थांनाय जायासै।
औ, मासि गोजान जायो नोंथांमोननियालाय?
गोजानबो जाथारो, गोजान जाथारो। ओंखायनो दुगैहैयाखसै जोङो।
औ औ
बे सिखोना जोहोलावनि मुर्तिखौ मा निउसफ्राव नुबाय थानाय हिसाबैसो नायनो होननानै थांनाय जादोंमोन नालाय जोङो, बेहायबो दैआ स्राइ स्राइ मोजां
औ औ।
खाथियाव स्राइ स्राइ बारा गोथौ द्राय नुबोयाखैमोन दैलांआवसो मा रोखोम जायो गोथौ जाथा
ओइ दाबायदियाव जायोनदां जानाया एसे से जानो हागौ खोमा जायगा जायगा जायगा जायगा गासौआव नंजोबाबाबो जायगा जायगा जाना
ओ अ हाग्रा एसे सिङावसो नालाय गिनोबो ओंखारलाय लाङो। हाग्रा बारियाव।
खाथि खालानि मानसिफ्रासो गिनाय नङा बे, जों गोजाननिफ्राय थांनाय नालाय गिनायबो फैलायलाङो।
लेप्त थांनांगौ लामाखौ
औ।
खाथिखालानाथ' थांलाय फैलाय खालामबाय थाग्रा बैसोरथ' गिनाय नङा गिनायालाय।
गिनाय नङा खोमा आरो जों थांनाय समाव गारिखौनो बारा खारनाय नुवाखै जों। गंफा गंफा गंनै बाइक खारबाय ओमफ्राय टाटा मबेल गंफा गंनै खारनाय नुदों बासखौथ' नुफेरा नुथाराखैयानो।
ओमफ्राय बे माबाफोर जायैबाय बेरायनो थांग्राफोरनि नुथारोबा।
औ बिदिनो गारैफा बेरायनो थांनायफोरखौबो बारा नुवाखै नुनाया
औ - औ
जोङो आरो जों थांनाय समाव दस्रा दिनावसो मेरला खारो नामा
औ
जों थांनाय समाव जों लोगो मोनाखै
लोगो मोनसनाखै आरो ना
ओहो खालि बे बाइक गंफा गंनै ओमफ्राय टाटा मबाइल बिसोरखौल' नुनाय जादों आरो सासे सानैजों थांनो गिथावथाव मोनहरलायलाङो जायगाफोरखौ
बाइक लकेल मानसिफोर जायोबाय बे जेनिबा
बिदिनो जागोन खोमा बे बाजार फोरनि मालफोर लांफैनायफोर जानो हागौ खोमा
जानो हागौ खोमा औ
उ नोंथाङा होमबा दोनथनसै नामा
दोनथ' औ दे दोनथ'नोसैबालाय
सावरायबावनो
दोन गोजासिन होनानै ओंखामबाय थांफिन आं
होनबालाय ओंखाम जानोसैबा दोनथ'नोसै दे
औ दे- दे औ
दे होमबा दे